औ खोनाबाय नोंथां ओ जों दानिया ओ नोंथां ओ जों नोंथाङा मा टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन?
औ नोंथां सावराय जायो। औ
जोंबा ओ मैगं थाइगंनि सायावनो सावरायनोसै नामा औ जोङो मैगं थाइगं होननानै बुंबा नोंथां ओ जोंहाथ' ओ जोंनि ओनसोलावथ' जों गोदो गोदायनिफ्राय नुबोनाय जे जों मोननै रोखोमै जों मैगंखौ बोथोर नायनानै मावनाय जायो नङा होमबा दैज्लां बोथोरनि मैगं मेसें बोथोरनि मैगं दैज्लां बोथोराव आ मै दैज्लां बोथोरनि मैगं होननानै बुङोब्ला जेरै- जिंखा फोरला केरेला मैथा बांगाल मैथा गोजा
नंगौ नों दैलां बोथोरनि औ
औ आरो मेसें बोथोरनि मैगं होनोब्ला बान्दा कफि फुल कफि फान्थाव लाफा लाइ बिलाहि गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा दा जोङो ओ औ नोंथां बेफोरो जों गासिबो मा मेसें बोथोराव मावो ना दा गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि आबै आबौ मोना बिदि मेसें बोथोराव जोंया आलुनि खेथि खालामनानै सबाइनि खेथि खालामनानै बेसरनि आबाद मावनानै माने न'खराव नांगौ जानाय थाखा फैसा रां रुफा बेजोंनो आरजिनानै माने न'खर सालायबोनाय नायखौ गोदोनिफ्राय नुबोदों आरो नोंथां औ औ जोंनि गामि ओनसोलाव आ जेनेबा गोदोनि समाव जे जायगायाव हाया गोजौ रानस्राव बैफोर जायगायाव। माने सबाय आरो बेसरनि आबादखौ। बांसिन मावनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होनबा नोंथां।
नांगौ नोंथाङ नंगौ
आरो बुंनो थाङोबा जोङो गोदोनि ओनसोलाव माखासे। सुबुंफोरखौ सबायनि आबाद मावनानैनो। माने जोबोद मोजाङै न'खर सोलिबोनायखौ नुनो मोनदोंमोन। मानो होनोबा। गोदोनि समाव सबायनि गोनांथिया। गोबांसिनमोन गामि ओनसोलावहाय मानो होनबा गामि ओनसोलनि सुबुं।
सुबुंफोरा ओ बांसिन सबाइ ओंख्रि जानायखौनो।
मोजां मोनोमोन आरोना आरो सबाइ। ओ ओंख्रि जोंहा फिथाइखौहाय ओ मारा। खांनायनि उनाव। आं ओरैनो सबायाइ आबाद मावनायनि सायाव एसे फोरमायनोसै नामा नोंथां औ। सबायाइ आबादखौल' जोङो एसे लांदां गुवार फोथाराव एसे गुवार जायगा आरो सांग्रां गोजौ। एसे गोरान जायगायाव मावनाय जायो बे सबाइ आबाद। मावनो थाखाय जोङो हाखौ हालेवनानै लाग्रोनांगौ जायो। बेनि उनावहाय जोङो सबायाइ बेगरखौहाय सारलानानै फोनानै होनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनावहाय जेब्ला फिथाइ फिथाइ सबाय बिफाङा। फिथाइ होनानै फिथाइया जेब्ला रायो। अब्ला जों बे फिथाइखौ खायालासिनो मा। बिफांखौनो जोङो फुनानै जमा खालामनानै न'सिम लानानै फैयोमोन नङा होमबा नोंथां। दा बिफांनि ओ बिलाइफोरखौ। बिफांखौ माराजों।
माराजों होनानै गोदोनि समावथ' जों मोसौजोंसो मारा होयोमोन नङा होमबा नोंथां। औ औ
दानि जुगावथ' जोङो ट्रेक्टर बाहायो गोदोनि समाव बिदिनो मोसौजों मारा होनानै नङाब्ला। गनफोरजों बुनानै माने सबाय बिफांनि फिथाइ। बुस्रियोमोन आरो नोंथां। बेनि उनाव सबाइ बिफांनि फिथाइखौ। मारा होखांनायनि उनाव। बेखौहाय जोङो बै सबाय बिफांखौ सावनानै। जोङो मा जोंनि ओंख्रियाव लगाय जाग्रा।
जेनेबा खारै होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां बेखौ बे साय बिफांनि
बिफांजों सावनानै माने हांगारखौ। थफ्ला खाथुमनानै माने बेखौ खारै महरै। गोदोनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो दं आरो नोंथां। दा गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा औ मानि थाखाय बांसिन सबायखौ आबाद मावो होनोब्ला। बेयाव मोननै रोखोमै जोङो। मुलाम्फाखौ मोननो हायो जेरै जोङो सबाय फिथाइ। फिथाइ मोननायजों लोगोसे सबाय बिफांनिफ्राय जोङो खारैखौबो मोनो। बेनि थाखायनो जोंहा सबायाइनि आबाद मावोबा। जोंनि गोदोनि समनि आबादारिफोरा मा सबाइ आबाद मावनायखौ बांसिन गोसो होयोमोन आरो नोंथां।
औ। आरो बिदिनो गामिनि आबै आबौ आबै आबौमोना बिदिनो सबायनि बिफां बि जेनेबा सोरबा न'खरा जुदि सबाइखौ फोनानै सबाइखौ मारा हो होखांनायनि उनाव बिनि बिफां बिलाइफोरखौ गारोब्ला जोंनि आबै आबौमोना बेखौ। बेखौनो सोरनिबा न'खरनिफ्राय लायनानै सावनानै खारै बानायनानै दोनथुमनानै माने बे खारैखौ मान फाननानै न'आव नांगौ जानाय माखासे बिदिनो थाव संख्रि फानलु बायनाय जों नुनो मोनबोदों आरो नोंथां औ आरो गोदोनि समाव जों गामि ओनसोलाव न'खरफ्रोमबो सुबुंफोरखौनो जोङो आलुनि आबाद मावनायखौबो नुनो मोनदोंमोन नोंथां।
ओ मावो ओमाय जोंनियावबो मावो।
औ गोदोनि समाव जों ओ आलुनि आबाद मावनो थाखायबो। जोङो थे खौ बाहायालासिनो गोदोनि समावथ' जों ट्रेक्ट'र बा मिसिनारि आगजु ओ गैयामोन नालाय नोंथां बयबो हालेवनो थाखाय। मोसौ हालिखौनो मोसौजोंनो हालेवनांगौ जायोमोन। औ दा मोसौजों हालौवनायनि उनावहाय माने आलु आबादखौबो जों एसे सांग्रां गोजौ हायाव यावसो हालेव ओ गायनाय जायो नङा होनबा नोंथां ओ आलु आबादा सिदोमा आरो हाब्रु बा दै थाग्रा जायगायाव जाया ओ बिनि उनावहाय जोङो आलुखौ फबखांनायनि उनावहाय बिनि सायावहाय जिगाब होनानै दोनो नङा होमबा नोंथां। मानो होनोब्ला हाया गुरै जानानै थायो सिदोमा जानानै एसे सिदोमा जानानै थायो। जिगाब सायाव आरो माखासे। बा दा दानि जुगावथ' जों आलुखौ माखासे जिगाबफोरजोंनो गायनायखौ नुनो मोनबाय नङा होमबा ओम आरो जोंनि गामिनि सुबुंफोरा गोदोनि समाव बांसिन ओ लाफा आबादखौबो मावनायखौ नुनो मोनोमोन मा लाफा लाफाखौ जोङो खारैजों जानो जोबोद मोजां मोनोम नङा होमबा गोदोनि समाव। दासिमबो जायो। नाथाय जों दा बांसिन जोङो फाजा जानायखौसो नुनो मोनसै नङा होमबा? औ आरो बिदिनो दैज्लांनि मैगं होनोबा। नि समाव बांसिन फोरला जिंखा। बेनि उनावहाय ओरै थाइबें। बेफोरबायदि आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां। गामि ओनसोलाव बांसिन जोङो खुमब्रानि आबाद मावनाय ओमफ्राय लाव बेफोरबायदिखौ नुनो मोनोमोन आरो। दा ओ गोदोनि आरो दानि आबाद मावनायखौ रुजुनानै नायोब्ला जों गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो मानो होनबा गोदोनि समाव हांसो फि। बिफाङानो गोबां फिथाइखौ होनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय आथिखाल मुगायाव जोङो फांसे बिफांजों जों आसा खालामनानै जों आबादखौ मावनो हालिया नङा मानो होनोब्ला आथिखाल मुगायाव ओ हाफोराबो। हासार गैया जालांनो हमबायना। औ दानि जुगाव जुदि आबाद मावोब्ला जोङो बिगियान बिगियानारिजों बानायजानाय ओ रासायनिक हासार बेबायदि हासारखौसो बाहायनानैसो जोङो गायनो गोनां जायो नङा होमबा ओम आरो गोदोनि मैगं थाइगङा अर्गानिक जायोमोन ना थाय दानिया नोङो बांसिन मैगं थाइगं जोङो मुलि होनानै बानायनाय ओ मैगं थाइगंखौसो मोननो थांसै नङा होमबा औ थ' आथिखालाव ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो आबाद मावनानै बेबायदि न'खर आरो रां सुंथाग्रा न'खरफोर दंना नोंथां
दङ जोंनियाथ' गामि नालाय जोंनि गामियावबो बि दिनो गोबां मानसियानो न'खरनि जेनेबा ओ न'खरावथ' जों मोनसे बुस्थुजोंल' ओंख्रि जाया नालाय। संख्रि बानलु थाव नांगौ जायो बेफोरनि आंखालनि था खाय जोङो न'खरावनो दा दैलां नालाय दैलांआवहाय नै दा लेसार जायखौ जों ओ बेफोरखौ बेफोरखौ जिंखा फोरला फ थाइबेंफोरखौ जोङो न'आवनो मावनानै फानहैनानै जोङो संख्रि बानलु हालदै बेफोरखौ जेनेबा बेफोरनि राङारि राङारि आंखाल जानायफोरखौ जों सुफुंनो हायो आरो बे मैगं जिंखा फोरलाफोरखौ फाननानै जोङो आलदा बा न'खरनियाव गुबुन मैगं जों लगायनानै जानो जेरैहाय बे ना बेदर फिसाफोरबो जोङो सोलायनानै बायनानै लाबोनो हायो बेजों लोगोसे न'खराव गोनां जानाय माखासे एसे गिदिर मुवाफोरखौबो जों बायनो हायो।
औ। नंगौ नोंथां। दा ओ जों नायनो थाङोबा आथिखाल मुगायाव माखासे आबादारिफोरा ओ मा खासे आरो रांखान्थिनि थाखायसो बा थाखा फैसा खामायनो थाखायसो आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै नङा होमबा मानो होनोब्ला जो ङो ओ दा आथिखाल जोंहा ओ हा जेरै हानिबो आंखाल जाबाय नङा हमबा? मानो होनबा जों जेरैबो ओ न' लुनायखौ नुसै सुबुं अनजिमाया बांबाय। बेनि थाखायनो जों माखासे आबाद फोथारावबो दा जों जायगाखौनो नुनो मोनला नङा होमबा औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दाबो दैज्लां बोथोरफ्राव दाबायदियावबो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो ना?
मोनो मोनो दाबायदियाव जोंनिया खुमब्रा मोनो खांख्रिखला जाय खुमब्राखौ जोङो
उखुमु न'नि इसिं
औ।
न'नि उन्दुग्रानि उखुमसाफोरावहाय मा होनो
औवानि जांख्रा एबा गनफोर थुनानै होनानै मानखो होनानै जोङो इसिंनि उखुमावहाय खुमब्रा फिथाइ थायहैयो आरो न' जि जिं जिङाव जोङो जायखौ जों खांख्रिखला होनो बेखौ भाजा जायोबा ओंख्रि
न' जिङावहाय बैसां बैसां एसे फिसाफोर बानायनानै जों।
उम
बेयावनो फिथाइ थायहैनानै फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो आरो नोंथां।
औ दे नोंथां होमबा जोंहा समाबो जाना फैबाय ना? उम आरो उनावहाय गुबुन मोनसे आयदायाव जों सावरायफिनसै लाय नङा होमबा नोंथां? दे।
दे होनबा नोंथां।